हेलौ औ खोनादों ना?
खोनादों।
औ-औ दा जोङो माइ गायनाय खोथिया फोनाय जेनेबा नोंथाङा राय्लायनो नागिरदों नङा होमबा? औ थाङा एसे फोरमायहर
आ माइ गायनायनिफ्राय जोङो आ आ सरि ओ खोथिया खोथिया माने फोजेननायनिफ्राय लानानै जोङो माइ गायनायसिम सावरायलायनोसै आरोना? ओ दे ओम आ मिथिनाय बा मोनदांनायखौ आं फोरमायलांनोसै
औ-औ दे।
जोंहा आ गिबियै खोथियाफोनो थाखाय जोङो ओ-ओ सिगां बोसोरनिनो जों जोलैनि थाखाय बेगरखौ ओ आलादायै मोजां बेगरखौ जों आलादायै दोनखायो। माने आ बे बोसोरनिखौ औ-औ। फैगौ बोसोरनि थाखाय जोङो दोन्नाय जाखायो आरो दोनखायो ओमफ्राय बेखौ जोङो जेब्ला सम समफैयो बैसागो बोथोर नि उनावनो जोङो बै जेठ बैसागो बोथोर समावनो जोङो बेखौ फोनो थाखाय दैयाव सोमनानै दोनो। आ दैयाव बिदिनो सानथाम सानब्रै ओ सोमनानै जोङो एसे ओ फिं फिंखा हरहां जायोब्ला जों बेखौ बोखांनानै ओ जिगाब बा माबा मोनसे बस्थाफोरजों
आ खोबना दोननाय जायो।
जाहाथे गुदुं जानानै मोजाङै ओ फिनखा हरनो हायो। ओ बे नि थाखाय जोङो खोबनानै दोनो। बेनि उनाव जोङो हाखौ औ बेखौ फोनो थाखाय हाखौ जोङो ओ थाग थियारि खालाम ओ खालामनो हालएवो हालएलावनो हालएवनानै मोजाङै हालेवनानै जोङो बेखौ ओ हाब्रु खालामनानै उनावहाय जोङो बेवहाय दै सोना आं खोथियाखौ बैयाव मोजां मोजाङै ओ गासैयावबो समानैहै जोङो सारो सारनानै उनाव खोथिया फोनाया औ औ होनाय जायो बेयाव खोथिया फोनाया जोब बिदिनो फोजायो। खोथियाखौ ओमफ्रा य जोङो नांगौ समाव जोङो बेखौ एसे नायबाय थानांगौ जायो। नांगौ समाव जों बेयाव दै होनांगौ उम आरो बबेबा समाव जोङो मोनसे दङ जोङो बेखौ दैखो फोराननोबो नांगौ अब्लासो बे खोथियाया मोजां जागो जायो आरो ओमफ्राय उनावहाय फुनोबो माने गोरलै जायो जाहाथे दै नांगौ समाव ओ नांगौ समाव फोरानबासो ओमफ्राय बिनि उनाव होबासो बे खोथिया फुनो थाखाय फोनो थाख फुनो थाखाय मोजां जायो।
औ
थिग बे आ थिग बेबायदिनो जोङो खोथिया दानसे बा से दान खावसे बे खोथियाया आ गायनो फुनो ओ फुनो थाखाय थियारि जायो आरो अब्लानिया जोङो अ बै माइ गायगोन जायगाखौ बिदिनो हालेवनानै सैथाम सैब्रै ओ बिदिनो हालेवनानै ओ जोङो बै हालेवनायावबो खान्थि दङ बेयाव जोङो आन्थुर लानानै हालखौ एवनांगौ जायो। आन्थोर जुदि लायाब्ला जों हाल एवनाया जाया बा हाया हालिउनो। बेबायदिनो हाल एवनानै जोङो उनावहाय उम नांगौबायायदि ओ एवनानै हाथरफोरखौ मोजाङै गिब्रुब होनानै दै खालामनानै हाबु हाब्रु खालामनानै जोङो बेयाव ओ माइखौ गायजेनो आरो गायनानै
जेनेबा जेरै दा दैज्लांबो थोर नालाय खोथिया फोनाया जाबाय जानायालाय खिन्थु जोंनि बर' आमखान्थि थायो नालाय दा आमथिसुवा माने आमथिसुवा माने फालिनाय जायो दा जों आमबिसुवा जोब बासो माने गायनाय खोनाया जायो आरो बर'नि माबा माबायावहाय रनि मल नङा माने बयबो
नाथाय आथिखाल आथिखालाव नाथाय आमथिसुवानि सिगांबो गोबां गायनायखौ नुसोयो माने खायफा खायफाफोराथ सिबिनि सिगांनो फोजोबनायखौबो जों नुनो मोनो
ना जायगा खिन्थु बांसिनानो बर समाजाव‌ माने आमथिसुवखो मानिनाय जायो आरो जेने बा फालिनाय जायो मोनसे सुवा‌ महरै हम नाय जायो इखो
ओमबा
औ जायगा लानानै जोंनियाव खिन्थु माने आमथिसुवा जोबागौ मानि माइ गायनायफोरा बा जेनेबा गाया आरो औ
गाया आरो ना नोंसोरनि
औ
औ जोंनि ओनसोल ओम जोंनि ओनसो लाव नाथाय जोङो ओ नुनो मोनो माने बांसिनानो ओ आमथिसुवानि सिगांनो गायो खायफायाथ ओ माने गासै हाल जांख्राखोबो आमथिसुवानि सिगांबो खायफा खायफा बे ओ थिग बाय बेबायदि नुनो मोनो आरो ओमफ्राय खायफाया ओमफ्राय बाख खायसे आमथिसुवानि सिगां एसे गायग्रानै ओमफ्राय बे जोबखांनायनि उनाव खायफाया ओ गायफि नो आरो बेखौ मानिखांनानै आमथिसुवा जोबनायनि उनाव
औ माने माया बुहुत रोखोम थायोथ' मोनसेया माने सिगांनो गायग्रोनाय आंबो नुनो मोनदो थेवबो दाबायदियाव माने मेन दैज्लां बोथोरा दासो नालाय ओमफाय बे मोनसे बे समाव माने आं इसरबो मानिनाय जायो जेनेबा सुवा महरै फालिनाय जायो आरो माने। मोनसे सुवा नांनाय जायो। आं खोनानो मोनदो जेनेबा गोदो गोदायनिफाय फालिबोनाय मोन से बे नियम खान्थि होननानै दाबो जोंनि बर समाजाव सोलिगासिनो आरो बे मोनसेया औ माने औ। आं होननो नागिरदों माने बांसिनानो सोरबा फालियो सोरबा फालिया बांसिनानो माने बर'नि माबायावहाय फालियो आरोखि। ए
औ औ। अ नंगौ। औ। जोंना औ गैबाय। गायनाय औ।
बांसिनानो जेनेबा दा हौवाफोरा जेरै आलि दानो खोथिया लांना होयो। बर आयजोफोरा गायनाय जायो जेरै नङाबा औ।
औ जोंहा माइ गायनोब्ला जोङो आलिखौ दानथारनांगोन नङा मा होनो ओ हाग्राफ्रा माइक। खौ गाज्रि खालामो। ओमफ्राय लोगोसे जोंहा दै लाखिनो हाया जायो जों आलिखौ होनानै लायाब्ला बेनि थाखाय जोङो औ माइ गाय जों आलिखौ होनांगौ आरो। उम। औ। बेनि उनाव ओ औ।
आलि मोजां होनानै हालेवनानै जेरै हिनजाव हिनजाव माहारिफोरा जेरै माइ गायो इदिनो जेनेबा माइ गायखांनानै ओ मा होनो दुर्गा फुजा खाथियावनो बांसिनानो मोननाय जायो जेनेबा।
औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ। जोङो माइ गाय-गायनायावथ' जोंहा गोब ओ जोबथायाव गोबां ओ मोनसे रंजानो रंजा फाजा फोरबो हिसाबै जों फालिनाय जायो जायखो जोङो हाल जांख्रा होनो जोङो ओ गायै गायै ओ जोबथा गायखालि जोङो ओ बयखौबो ओ लिंनानै बा सावरि बायदिसिना लिंनानै जोङो जयैनो गायलायनानै ओमफ्राय ओ रंजा बाजायै जानाय ओमफ्राय लोगोसे गायखांनायनि उनाव जोङो बिगोमाखौ खौ ओ हाब्रु फोननाय बेफोरबायदि खालामो। ओमफ्राय आरो लास्टाव जोङो ओ आलि आलि खनायाव मा ओ मा होनो बेखौ ओ माइनाव माइनाव गायसनो आरो ओ औ।
मानसिफोरखौ नुनो मोनदों बा इबायदि नेयमखाय इदि होआ आरो इदि इदिनो सोलिलांबाय थाथो नङा होमबा?
औ।
उम।
जों इदि लास खालि माइनावखो गायनाया इ-इबो मोनसे नियम खान्थि नङा होमबा?
नंगौ नंगौ बियो जोंनिनो मोनसे ओ माइनावखौ सिबिनाय बा माइनावखौ जोङो दुब्लि फोथाराव दो ओ दोन बोनाय बे मोनसे खान्थि आरो खान्थि जाहैबाय।
न'आव लाबोनाय जायो। माइनाव महरै। औ।
जोंनियाव हर जोंनि माइनाव थायो इदिनो जेनेबा बा हारसिं गारबोनाय जायो दुब्लि बा फोथाराव मायनाव खो एफोमो एफो मोनसे माइनावनि महरै दोन होनाय जायो आरो नङा होमबा? सम लानानै दा माइनाव लाबनाय जादोंमोन। नाथाय बिदियानो।
औ। जेरै बे बे माइनाव लांनाय नोंथाङा जेरै बुंदों माइनाव लायनायनि लायनायनि खोथा बे माइनाव लाय लायनाया औ जोंहा ओ गिबियावनो उम जों समबार ओ समबार एबा बृहस्पतिबारखो जों बांसिन सायखनानै लायो। गोथार सान बा माइ ओ लोखि सान होननानै ओ थिग बायदिनो औ। बे सान फो बे मंगलबार नङाबा ओ समबारनि सानाव ओ नखरनि आइजोआ ओ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां ओ ननि उम माबायाव थानसालियाव आलारि बाथि होनानै जोङो लाइजु लाइ गांसे ओमफाय ओ
ओ।
गोथार फालि गांसे लोगोसे औ गय जरा फा फाथै जरादो खासि गंसे से लानानै जोङो ओ दुब्लियाव फोथाराव थाङो माइ दु फोथाराव। ओमफ्राय बै माइ फोथाराव थांनानै ओ आलारि बाथि होनानै जोङो ओ गसासे बा गसा नै माइखौ हानानै ओ जि-जि गोथा थारजों उम बोननानै बा ओमफाय ओ लाइजौ लाइयाव लानानै जोङो फैयो।
औ।
उम नसिम फैनानै जोङो मा-माइ बाख्रि एबा जोङो ओ इसिं ननि माइ हुन्दु दोननाय जा माइ हुन्दु दोनग्रा खना बे माइ हिन्दु दोनग्रायाव जोङो बे खौ दोनफैयो।
बांसिनानो माने इसिं खनायाव दोननाय जायो आरो
नोंगौ नोंगौ।
औ नंगौ औ बांसिनानो इसिं खनायावनो दोनो। दा दा जेरै माने इसिं खनायाव सोरनिबा सोरनिबा जायगा लाना जायगा जेनेबा बाथौनि जेरै खनायावबो दा खालामनाय जाबाय आरो।
औ।
थेवब्लाबो बांसिनानो मान ने इसिं खनायाव दोननाय नु-नुनो मोनो। दाबायदियावबाबो औ
बे लाबोनाय स द मोनसे खान्थि दंमोन नामा? आ जुदि बै माइनाव लाबोनाय समाव सोरजोंबा राय आलदाया गुबुन मानसि जों रायज्लायनो मोना ओमफ्राय ओ उनथिं नायफिनबोनो मोना माइनावा रागा जोङो थाबोयो होननाय बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ
औ औ खोनानो मोनदों आंबो जे
ओ दे होमबा नोंथां ओ समाबो जाबाय जोंहा
औ औ दे औ औ
सम मोनोब्ला उनफोराव मोजाङै ओ गुवारै सावरायफिननोसै
औ दे होमबा नोंथां